खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथाङा दायो मा खालामदों
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो
औ ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय नामा?
अ औ जाखांबाय
ओमफ्राय आथिखालाव नोंथाङा मा खालामदों
आङो दायोथ' एसे दा दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय समाव जाबाय नालाय दा एसे आबादाव एसे नांथ'नानै दं आरो
औ औ अब्ला आं नोंथांजों बे आयदानि सायाव फरायनो सानदोंमोन आङो नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला
औ हागोन नोंथां हागोन दे
औ अब्ला आङो आयदाखौ आखाइायाव लादों जे उम बर' बर'फोरनि जिब जुनार फिनाय बे आयदानिटियाव जोङो सरायनो हागोन
हागोन हागोन
गिबि गिबियावनो आं नोंथां नो एसे फोरमायग्रोनसै जे ओ बर' सुबुंफोरा बे जिब जुनार फिसिनाय हुदाया दानिल' नङा गोदो गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदा बेफोरो
नंगौ नंगौ
जेरावहाय बर'फोरा बे दाउ अमाफोरखौ बे जिब जुनारफोरखौ फिसिनानै गोबां फैसाफोरबो खामायनो हायो आरो लोगोसे फैसा खामायनानै गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेसादफोरखौ बायनानै लानो हायो ओ बर'फोरा मा मा जिब जुनार फिसियो होनोब्ला जोङो गिबियाव ओ अमा फियो लोगोसे दाउ फियो ओमफ्राय बोरमाबो फिसियो लोगोसे हांसोबो फिसियो ओमफ्राय मोसौबो फिसियो बेफोरबायदिनो बायदिसिना जिब जुनार फिसियो बर' हारिफोर हारिनि सुबुंफोरा ओ ओमफ्राय बे अमाखौ मासे अमा फिसानिफ्राय मासे गिदिर खालामनो थाखाय ओ खमैनो नै मान्थ बा थाम मान्थ आरो ब्रै मान्थ बिदिबो लायो मासे फानजाथाव जि अमा खालामबा नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ
जोंनाव मोनसे मोनसे
औ लोगोसे बे अमाखौ फिसिनायावहाय गोबां खस्थ'बो जायो लोगोसे मानो होनोब्ला बे अमाया अमानि जानाय आदारफोरखौ नागिरनायावहाय जोबोर खस्थ'बो जायो लोगोसे माखासे खरसाबो जायो बे अमानो जोङो गुन्दैफोर होनाय जायो ओमफ्राय थास' थास'फोरबो होयो लोगोसे न'नि जाखोन्दा ओंखाम खालाय बेफोर बेफोरखौबो होनाय जायो लोगोसे ओ मैगं थाइगं गारनाय बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओ बोरमा बोरमाफोर खौ फिसिनायावलाय एसेबां खस्थ' जाया मानो होनोब्ला बोरमाया गांसो जाग्रा जिबि जायनि थाखाय जोङो बोरमाखौ मोनसे बारियाव हगारना होब्लानो हारसिंनो जायो मालाय बोर माया गावनि गांसोखौ बिनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि गैया लोगोसे जोङो दाउफोरखौ फिसिनो होनोब्ला दाउखौ फिसिनायावबो जोंहा एसां खस्थ' जाया मानो होनोब्ला दाउआ ओ जोंनि बे फिसा गिला एम्फौ एनला थानाय बेफोरखौनो जानानै थांनानै थायो लोगोसे ओ माइरं बा माइ बा ओंखाम बेफोरखौ जानानैबो थांनानै थायो दाउआ जायनि थाखाय जोंहा एसां खस्थ'नि गोनांथि गैया दाउ फिसिनायावहाय लोगोसे हांसोनि ओ हांसोनि केसावबो बिदिनो हांसोआबो माने एसां खस्थ' होआ फिसि-फिनायावहाय नाथाय जोथोन जोथोन लानांगौ जायो आरोना मानो होनोब्ला ओ माखासे जिब जुनार दुथां जिब जुनारफोर थायो जाय सिखार खालामनानै बेफोर दाउफोरखौ जानोबो हागौ आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ खायसे खायसे सैमाफोरा माने ओ सैमाफोराबो सिखार खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो हाग्रानि नेवलाय बा बनाफा बेफोरबादि जिबिफोराबो दाउफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो बिनि थाखाय जोङो जोथोन लानांगौ जायो आरोना नोंथां
नंग' नंग' नोंथां
ओमफ्राय जोङो मोसौखौ मोसौनि फारसेथिं जोङो थाङोब्ला मोसौआथ' जोंनो आहार होयो नङा होमबा
होयो
लोगोसे मोसौआ ओ फिसा जानानै जों बे फिसाखौ ओ फेदे देरनानै जों फाननोबो हायो आरो लोगोसे गोदोनि समावथ' मोसौजोंनो जोङो माइफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो जों बाहायनाय जायोमोन ओ लोगोसे मोसौखौ जोङो फाननानैबो गोबां फैसा मोननो हायो मानो होनोब्ला बिनि डिमान्डआ जोबोद बारा जायनि थाखाय जोङो बेखौ फाननानै गोबां फैसाबो जोङो मोननो हायो ओ लोगोसे ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा जिब जुनार फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
एरैनोथ' नोंथाङा गोबां बाथ्राखौनो बुंलांबाय जे बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनाय बा जिब जुनार फिसिनाय बेनि बागै दा नंगौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ओ बिसेसके जोङो बर' आइजोफोरनि सायावनो जों बुंनांगोन माने बर' आइजोफ्रा दाउ अमा बोरमा फिसिनानैनो माने ओ जिउ खुंबोदोंमोन संसार जाबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां दायो गोदोहाय जे खान्थिजों दाउ अमा बोरमा फिसियोमोन दानि जुगावहाय बैबायदि खान्थिजों दाउ अमा बोरमा फिसिला माने बोथोर आरो आबहावाजों गोरोबनानै जुगजों गोरोबनानै माखासे ओ खान थिफोरखौ बाहायनानै माने जिब जुनारखौ फिसिनांगौ जायो ओ आरो फारसेथिं नोङो ओ जिब जुनार फिसिनाय लोगो लोगो खोब साबधानै जोङो दानि जुगाव थानांगौ जायो मानो होनोबा गो बां बिजानुफोरा जिउसाफोरा माने जिब जुनाराव बारदेरो ओ बिनि थाखायनो बिगियानिक माखासे आदबजों दानि जुगाव दाउ अमा बोरमा हांसो बिदिनो मोसौ मैसो बेफोरखौ ओ फिनाय जायो आरो नोंथां
औ
ओ बिदिनो ओ सिगां समावहाय दाउ अमा बोरमा फिसिबाबो मानि जोङो बाजारखौनो मोनामोन फाननो बारा हाबाङामोन फानोबाबो जोङो ओ फैसाया खम मोनोमोन बायग्रा खममोन खिन्थु दानि जुगावहाय नोङो मोसौ मासे फाननांगौबानो नोङो थामजि ओ रोजा ब्रैजि रोजा बोरमा मासे नोङो फाननांगौबा बोरमा फिसा फाननांगौबा नोङो थामरोजा ब्रै रोजा बिदिनो खासिफोरबा बिदिनो जि रोजासिम आरो अमा मासे नोङो फाननांगौबा ओ बिदिनो मा होनो नैजि रोजा नैजिबा रोजासिम माने रां आरजिनो हाबाय आरो दानि जुगाव ओ गोदोथ' बेबायदि दि थासारि गैयामोन आरो दानि जुगाव जे दाउ अमा जिब जुनार फिसियो। ओ माखासे बेयो फार्म सिस्टेमाव ओ खालामनो हमबाय। गोबां सुबुंफ्रानो ओ जेरै नोंङो गोदो दाउ गग्रा लुयोमोन नाथाय दायो दाउ फार्म मोनसे होननाय माबा लुबाय अमा गगरा लुयोमोन अमा फाराम जाबाय। बिदिनो मोसौ गलि लैुयोमोनो मोसौ फार्म जाबाय बिदिनो ओ बिसे गिदद माबायाव बारस्रायलांबाय आरो गिदिद ओ माबायाव आरो ओ फिनाय आदब खायदाफ्रा। नंङा होनोमा नोंथां औ ओ बेखायनो ओ माखासे माबाफोरा जोंनि दाउ अमा फिसिनाय ओ मैसो मोसौ बोरमा फिसिनाय थारमाने बर' आइजोफोरजों बा बर' सुबुंफोरजों माने गुबुनफ्रा फेरफाथिनो हाया होननांगौ जोङो नङा होमबा नोंथां औ औ ओ आरो आथिखाल समाव बिदिनो दाउ अमा फिनायनि गोबां ओ गामि गामिबो ट्रेनिं होफैबाय ओ सोरखारि भाबै ओ बेफ्रावबो जोङो ओ ट्रेनिंफोर लानानै जेबो बेमार आजार जायाजासे माब्रैबा जोंङो दाउ अमा फोर जुनारखौ जों फिसिनानै रां खामायनो हायो। बेनि गियानखौबो जों लानो हायो नङा होमबा नोंथां ओं ओं दा नोंथाङा बिदिनो माबा मोनसे जिब जुनार फिसिनायनि ट्रेनिंफोर लाखांबायबाय नामा नोंथांङा?
अ नोंथां आंथ' बिदि जेबो फिसिनायनि ट्रेनिंफोरथ' लायाखै आंङो। नोंथांङालाय लादोंना लायाखै?
आंङो ओ मोनसे मा होनोमोनलाय जे फिक फार्मिंनि मोनसे ट्रेनिं लाखांबाय माने अमा फिसिनायनि आरो अ बेवहाय गोबां गियान मोनदों जे जोंङो ओ सिगां समावहाय नखरनि आइजोआनो गासैबो दाउ अमा बोरमाफोरखौ दायथ' लाजोबनांगौ जायोमोन खिन्थु जोङो ट्रेनिंफोर मोननानै मिथिबाय जे न'खरनि जिब जुनारफोरखौ फिसियोबा जों हौवा मानसि फ्राबो माखासे ओ गोरलै आदबजों माने दाउ अमाखौ फिसिनो हायो जोथोन लानो हायो माखासे बिगियानिक आदबजों ओ जेरै नोंङो मुलि थुलि बाहायनानै ओ दानाफोर बाहायनानै जोंङो माने सिगाङाव जेरै रां खामायो बेनिफ्राय बांसिन जोंङो ओ जों रां खामायनो हायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ दा बेखिनियानो आरो
ओमफ्राय नोंथांङा थ' मिथिखायो जानांगौ जे जों अमाफोरखौ आरो मा मा खामानियाव बाहाय फाननायनि अनगायै मा मा खामानियाव बाहायनो हायो ओ जेरै जोंङो माबा मोनसे हाबाफोर जाबा बेफोरावबो जोंङो अमाखौ होनाय जायो।
नंगौ नंगौ नंगौ। नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
जे माबा मोनसे ओ प्रग्रामफोर जाबाबो जों बेयाव होनो हायो। बा फांसनफोर जाबाबो मा-मानो होनोब्ला जोंनि बे बर' सुबुंफोरा अमाखौ जानो जोबोर मोजां मोनो जायनि थाखाय जों जेरावबो बे अमाखौ जानायाव बाहायनो हायो आरो
नोंगौ नोंगौ।
औ अब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ औ नोंथां औ।
औ जोंनि बे ओ बर'फोरनि सायाव सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथनोसै नामा? औ अब्ला नोंथांजों सावरायनायनि गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय आङो औ दे।